नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथांखौ आं मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो फन हर दोमोन नोंथाङा फ्रि दोङोना
फ्रि दं
अ टपिकआ बेनो जाबायदि ओ जों जोंनि बर' हारिनि दानाय-लुनाय
नंगौ जागोन दे रायलायजागोन
दानाय-लुनाय
नोंथाङा ओ
औ नोंथां
नोंथाङा जागायनो हागोन दे नोंथाङा ओ दानाय-लुनायनि सायावहाय दामाने मा-मा रोंगौथि दङ आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि बर' हारियावहाय दानाय लुनाया बेसेबां गोहोम दङ आरो ओ माबायदि जौगादों बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रो नो हागोन दे
अनथा ओ दानाय लुनाय होनोबाथ जोंनिया गोबां गोदो गोदाय फ्रायनो ओ आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबफानाय नङा
नोंगौ नोंगौ
ओम जोंनि बे दानाय लुनायानो जाबाय ओ गोदो गोदाय आबौ आबैया थ ओम नआवनो गावनि आखाइजोंनो दानानै एबा ओम गानोमोन
नोंगौ
फ्राय ओमफ्राय ओम गोदो गोदाय आबौ आबैया गावनो एम्फौ एम्फौ फिसिनानै नआव नो एम्फौनिफ्राय ओ ओ फि एम्फौनि फिथोबजों लुनाय इन्दि सि इन्दि फा स्रा बेफोरबायदि बायदि बायदि ओ दानानै बिसोरो नआवनो गावनि आखाइजोंनो बायदि आगरनि उम आगर एरनानै गानोमोन आरोना
नोंगौ नोंगौ दा आ नोंथां खोनादों खोनागासिनो आं आं दा नों थांनाव मोनसे सिम्पोल ओ मोनसे कुइसन सोंगोन नोंथाङा आंनो ओ गुसुं यै फोरमायबानो जाबाय जे ओ इन्दि खुन्दुंखौ गोदोनि बरफ्रा जोंनि आइमोन आबैमोन नि समावहाय इन्दि फिथोबनिफ्राय माबोरै खुन्दुं दुरोनोमोन नोंथाङा बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
लांदां औ ओ गिबियावनो ओ इन्दि जिनिफ्रा ए इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुं दिहुननो थाखाय जों बेखौ इन्दि ओ जेनेबा एनथ एम्फौ एम्फौ लाथा होनना बुङो जायखौ बेखौ ओ फिसिग्रोयो फिसिग्रोनायफ्राय फिनानै बेखौ ओ मोजाङै ओ आदार होयो जायखौ होनो इन्दि इन्दि बिलाइ बे बियो बिसोरनि थाखाय ओ आदार जायखौ होनो आदार बिसोरनो सानफ्रोमबो बेखौ होनांगौ बिनि उनाव ओ ओ नैजि एबा नैजिबानि गेदेराव गेजेराव बिसोरो गोदिर जायो आरो ना गिदिर जायो जेब्ला गिदिर जायो अब्ला बिसोरो ओम मा होनो बिसोरनियाव मोनसे सोदोब फैयो जेरै बेखौ दांना नायबानो दांना नायबा मिनथियो आरो ना बिसोरनो मोनसे सोदोब फैयो बे सोदोबखौ ओ दांनानै मिन्थिनानै बिसोरो मोनसे ओ जायगायाव ओम मा खालामो ओम ओम जायगायाव बिसोरो दोन जमा खालामो आरोना औ मा खालामो बेयाव ओ बिसोरनो बासा बोनो थाखाय मोनसे जायगा होनाय जायो बे जाय जायो बिसोरो मोजाङै जाहाथे ओ गाव इसोरनि माबाखौ ओ फिथोब जायखौ होनो फिथोब बेखौ लुनो हायो बेफोरबायदि बिसोरो लुयो बिसोर फिथोब लुनानै बिसोरनि उम सानथाम सानब्रैनि उनाव सानब्रैनि उनाव बे जायगानिफ्राय बोस्लायनानै बिसोरखौ सिहिरनाय जायो। जिरनानै बेखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि मोनसे बियो खायद' बेखौ जों जायो आरोना।
औ
बेखौ जायो जाखांनानै बे जायबा बिसोर बिसोरनिफ्राय जिरनानै थाब नाय फिथोब जायखौ होनो फिथोब बेखौ ओ जोङो उम मोजाङैनो मोजाङैनो ओ रुनानै एबा दैयाव सोमना दोननानै बेखौ मोनसे से उम औवानि आरो औवानि उम मा होनो बेखौ थुमग्रा मा बेखौ लानानै ओ बेखौ मोजाङैनो फारि फारि आखाइ गावनि आखाइजोंनो थुननानै बेखौ खुन्दुं बानायो। बे खुन्दुनिफ्रायनो जोङो ओ जों माने गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना ओ सि दायोमोन। इन्दि सि, इन्दि फास स्रा, इन्दि दख'ना, इन्दि गामसा, इन्दि जोमग्रा बिदि गोबां दानानै बिसोरो गानोमोन।
उम नंगौ ओ थारैनो नंगौ आरो औ औ।
औ नोंथां दानियाथ' बेफोरबायदि जोबोर खम खम जालांनो हमबाय। मानो होनबा दानिया गोबां मेसिन अंखारदों। बायदिसिना बेफोरदों गोबां उम दायो। एबा फानो बेफोरबायदि गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाया गोबां खमसै दानि जुगाव।
नंगौ ओ नोंथांनाव आरोबाव ओ नोंथां ओ बुंनाया ओ थिगानो आंबो नोंथांनि बुंनायाव दिनै आंबो खुन्दुंखौ माबायदि बनायो आङो माने फिथोब एम्फौ फियोब्ला फिथोब मोनो आं बेखौल' मिथियोमोन खिन्थु दिनै माने फिथोबनिफ्राय माबायदि खुन्दुं दर'नो माने बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आरो ओ माखासे सोंथिबाव जे बर'फोरनि दानाय लुनाय माने दानाय लुनाया दानि जुगावहाय माने गोबां खमसै ना गोबां ख खम नुनो मोनसै आरो जोंनि देरफुनाय सिख्लाफ्राथ' माने देरफुनाय सिख्लाफ्राथ' माने दोनो रोंस्ला लायानो होनजायो। माने बिसोरो माने गोदान फेसन ओ जोंनि ओ बेलेग काउन्ट्रिनिफ्राय फैनाय बेलेग देशनिफ्राय फैनाय माखासे ओ माखासे माने इउनिक फेसनफोरखौ जोङो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय मा जायो
जोङो गावनो दानानै गाननाय दख'ना बा माथा जि इन्दि सि बेफोरखौ गानोब्ला जोंनि हारियाबो जौगागोन बेजों लोगोसे से जोंनि हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनायफ्राबो आरो बांसिन ओ माबा जालांगोन गोसारलांगोन दा आङो बुंनो साननाया बिसो जे दानि जुगावहाय मा होनो ओ गोबां सिख्लाफ्रानो टाउन सहराव थांब्लाबो दख'ना गाना
बांसिनानो दख'ना गाननायखौ नुनो मोना आरो दा बेनि हिसाबै ओ जेनेबा
जेनेबा बेबायदि बिदि सोलिलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाया जौगाखांगोन ना नोंथाङा आंनो एसे एक्सप्लेन खालामना होयोब्ला माने जेनेबा एसे एनै
औ नोंथां ओ गावनि गावनि हारिमुखौ लाखिनाया जोंनि गासैबो सुबुं गासैबो बर' हारि हारिनि ओ सायाव आरोना बेखौ जों गावनि हारिखौ सानफ्रोमबो जों नायनांगोन। जों लाखिनांगोन बिनि थाखाय आं सा आं आं सानो गावनि हारिमुखौ अरायबो सिगाङाव लाखिनांगौ जों गावनि हारिमु नि द्रेस द्रेसखै जेरावखि थाङ मानो गनाया जोंनि थाखाय साबजाथाव मानो होनबा जोंहा मोनसे ओ प्राउद फिल जायो। जायखो होनो गोजोनथाव मोनसे लानो हायो बे जोंनि जोंनि सिनायथि मोनसे बेखौ गाननानै दिन्थिबा जोंखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा सोरबा सिनायै मानसिफोराबो जोंखौ सिनायगोन जेरै बिमाहारिनि दड्रेस बिदि बुंबा जोंखौ बुंनो मोनगोन दे जोंबो जों बर' बर'आ मा बेखौ बिसोरबो मिथिनानै जोबोर गोजोन गोजोननाय मोनगोन बेफोरबायदि बर' बर'बो दोङो नामा। बा बर' सुबुंबो बिदि दोङो नामा बेफोरबायदि जों सिनायथि होनो हाबा जोबोर जों जों गावनो गोजोननाय मोनगोन गुबुनाबो जोंखौ मिथियोबा
नंगौ नंगौ
सानफ्रोमबो जोङो गावनि हारिनि दड्रेसखौ गाननाया मोजां आरो
नंगौ
गोबां बिदिनो बिदिनो गोमालांनो हमगासिनो जोंनि बर' बर' राव बर' द्रेस बेफोरबायदिफोरा गोबां नुनो मोनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा बांसिनानो दानिया अनलाइन सपिं खालामो बा गुबुन हारिनि द्रेसखौ बांसिन आब्रुथि लाखियो आरोना।
नंगौ नंगौ दा ओ नोंथांनाव आरो जोंनि ओ बर' हारि जोंनि माखासे गामसा दख'नाफोरखौ जौगाखांनोब्ला मा मा
गोदान मुगाजों जोङो गोरोबलांनानै जोङो बेखौहाय माबायदि ओ जोङो ओ माबायावहाय जेनेबा मार्केटावहाय जोङो माबायदि जोङो खालामोब्ला मोजां जागोन
नोंथाङा
खौ बुंनो सानदों जे जोंनि दख'नाफोरखौहाय गोबांङानो फ्लिपकार्टाव मोननो थाङा मिश' फ्राव मोन नो थांङा
मोनब्लाबो गोबां खम मोनो आरोना दा बे बिथिंखौ नायनानै जेनेबा अ जुदि दखनाफोर खौ फ्लिपकार्टफ्राव एभेलेबल मिशफ्राव मिन्त्राफ्राव एभेलेबेल थायोब्ला माने ओ गोबांहाय आरो गोसारसिनगोन नामा बेखौ सानो आरो माने
औ नोंथां बेफोरबायदि सुबिदाया ओंखारबा जोबोर साबगाथाव आरो हा बाख्नाय जाथाव जोंनि थाखाय मानो होनबा जोंनि जोंनि हारिनि ड्रेसा बेफोराव मोननाय जाया बेफोरबाय मोनोबाथ गोबां आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन मानो होनोब्ला गोसो जाबानो जोंङो गावनि हारिनि ड्रेसखौ नायनानै एबा मोजांङै ओ नुबानो गोसो जागोन जोंबो जेरै गुबुन हा रिनि द्रेसखौ नुनानै दा जेरै दानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नुफा माफा फा बायो बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि ड्रेसाबो मेश फ्लिपकार्ट बेफोर बायदि अंखारबा ओ मालाबा टाइमाव ओ अनलाइन शपिं खालामनो होनना नाय बां बिसोरबो बेखौ नुयोब्ला बिसोरबो गोसो जागोन जे औ नंगौ जोंनि हारिनि डेसाबो माथो बेयाव दंङ जोंबो बि बिदि अनलाइन सपिं खालामनो हागोन माथो होननानै
ओ जागोन दे जाबाय नोंथाङा समाबो जाबाय नालाय ओ उनावहाय लोगो मोन फिनोब्ला नोंथांजों गुवारिैया सावरायफिनगोन सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनो थाखायाबाय दे
अ